औ गोजोन। हरनि नोंथां नोंनिसिम गोजोन हामगलायनाय बावहरनाय थाबाय
औ।
दे रालाय।
नै दङ।
बाखसा।
औ।
बिब्दिब्ला जों दिनै। बायजोआव थानैनि माखासे जेंना जेंसि। बाहेर एरियायाव थानायनि जेंना जेंसि मोगा मोगि खालामनायनि बिखय जों सावरायनोसै। नङा होमबा।
औ सावरायजागोन।
औ नोंथ' जेनेब्ला गुबुन जायगायाव थायो नङा होमबा?
औ।
दा गुबुन जायगायाव थानायाव जोंहा गामि बायदि जाया गामियावबा जों गोसो बायदि थानो हायो। हायो बेरायनो हायो जानो हायो लोंनो हायो। आरो बायदिसिना बे। फोरनिफ्राय जोङो बा जों। बा जेंसिफोरनिफ्राय जों मोगा मोगि जानो गोनां जाया नाथाय गुबुन जायगायाव थाङोब्ला। गोदान आबहावा मोनसे मोनो बेफोराव जों। गोरोबलायनायाव एसे सम लायो आरो गोबां बायदिसिना जेंसिफोरखौ मोगा मोगि जायो नं बा।
औ।
दा बि। थाङाथ' दा नोंथ' जेनेबा गुबुन जायगायाव दंहैयोसै नंआसै। दा बिनि बिखय मा मा मोगा मोगि जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों बेनि बिखय सुंद'यै फोरमाय ।
औ। गुबुन जायगायाव थानाया माने जोबोद गोब्राबखौनो बुंजायो।
औ
जानाय लोंनायखौ लानानै
उम नोङो बबे जायगायाव थायो मा थांखिनिफ्राय थाहै थाहैदों बेनिफ्राय बुंलांजागोन आरो। सेथि फ्राय
आंथ' बिदि नार् सिंखालामनो काम मा कर्स लानो फैदों फैदोंमोन जोब्बाय दायो नै मोनसे हस्पिटालाव मावगासिनो।
औ
औ बे मावनाया सय माह जाबाय। बिदिनो गुबुन जायगायाव थानाय माने बहुद साननो गोनां जायो गुबुन जायगानि गावनि गामिनि बायदिजों जाया लोगो जानाय लोंनाय संफ्राय लानानै थानाय लायरायनाय बेफोरबायदि लाय माने दिस्टाब माने प्रब्लेम बिदि जायो आरो। जानाय फास्टखो सानो जाहैबाय जानाय लोंनाय। जोंनि जानाय लोंनायजों जोंनि जानायजों बिथिंनि जानायजों मिलाया।
गासैबो ओंख्रियावनो बिसोरो मा होनगोन ओ थिंख्लिं फिथाइखौ होनानै सङो गासैबो ओंख्रिखौनो।
मा फिथाइ?
थिंख्लिं फिथाइ।
अ आदसा गोखैया ओ औ जोंनिथिं बेखौ थिंख्लि होनना बुङो बिखौ।
औ माने बे गैयाबा मैगङानो जाया आरोना।
उम
बेखौ मोनफ्रोमबो मैगंआवनो बिसोरो लगायो साम्बारानो जा बिदिनो बेदरानो जा
उम
माने गासैबोयावनो उम लगायनानै सङो इसोरो। जोंनि जोंथ' जोनोमनिफ्राय बेबायदि संनाय जों संनायखौ जों मोनजायाना बेखायनो एसे इस्ट माने खैफोदाव माने थानो बानाय बिदि मालाबा समाव साननाय फैयो। मानो होमबा? जोंनि जानाय बिसथिंनि जानाय जोबोद आलादा।
उम
औ बेनि आरो लोगोसे प्राय जों गामि एरियायाव थानाय जायोना माने बिथिंबाबो गुबुनबाबो बेनिखायनो ओ रावखौ लानानै बो प्रब्लेम जायो माने।
उम
बिथां बिथांमोननि जोनोमनि बे रावखौथ' जों रोङा बिम बिसोरनि बिमा रावखौथ' जों जों रोङा आरो जोंनि रावखौबो बिथांमोना बुजिया
औ
बेबायदि जायो।
गोबाङानो इडुकेटेड नङामोन ना नोङाना जायफोरा इडु इुकेटेद जायफोरा सोलोंथाइ मोननाय बिसोरो इंलिस हिन्दी बेफोरखौ हायो आरो जायफोरा सोलोंथाइखौ लानो मोनाखै दिनै बिसोर बिसोरो ओ गावनि बिमा भाषाजों बिमा रावजों बिथांमोना रायलायो आरो। बिदिनो बुजिनाय मानाय बिदि रायलायनायाव प्रब्लेम जायो। आरो गुबुन जायगायाव थानानै गावनि न'खौ बहुद गोसोखाङो
औ।
बिमा बिफाखौ न'खरनि मानसिफोरखौ गारनानै जों गु फैनाय जायोना बिदिनो ना आरो। गोसोखांबोला जों थांनो लुबैबाबो जोङो गोजानाव जाद्रायनायखाय जेनेबा जों थांनो हाया बिदि जायो।
औ।
औ। आरो जों गामि एरियायाव जोंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो गामियावनो जोङो माने बा बारिफोराव जोङो बुथुमनानै लानो हायो। जेरै मेगं मेगं थाइगंफोरखौ, नाथाय बेयाव मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो फैसा होनो गोनां जायो। जानायनिखौबो होनो गोनां जायो आरो गारनो नि थाखायबो जों फैसा होनो गोनां जायो। माने डास्बिन गारनायनि थाखायबो बेबायदि आरो।
गासैबो थिगानो आंबो बेनिखायनो खौ लानाय जादों मानो होनोब्ला दासान्दिसो आंबो माने प्राइभेट जब मोनसे मोनसे मावदों नालाय बेयावहा माने आंबो नै सिटि एरियायावसो थानो गोनां जादों दा बे सिटि एरिया थानो गोनांखाय गोबां माने थासारिजों गोरोबनो हाया हाया मोनो आरो। दा बेराफारसेथिं जों नाहरोब्ला गामियाव थायोब्ला जों गावनि गोसो जोनोम जायगायाव थानायलाय जों गासैखौबो माने बबेयाव माबेखौ मोन मोनगोन बबेयाव मबेखौ मोना मा नांगौबा मा खालामनांगौ गासैखौबो जों मिथिनायलाय जोंनो माने जिउ थांना थानायावहा मोजां जायो आरो। फारसेथिं आरो जों जि जायगायाव थाबाय जोंनि जोनोम जायगा गामियावहा बेनि सान्दुंनि दुंनाय, अखा हानाय बिनि टेम्पारेसारखौ माने जोङो उन्दै समनिफ्राय मोननायखाय जों माने सहायनो हायो। दा आं सिटि एरियायाव थाफैनायलाय दा गामिनिख्रुइ गोबांसिन गुदुं मोनसिनदों आरो। सानफ्रोमबो गारि मथर खारबाय थानाय सामफ्राबो-सा-सा गारि मथरनि खा-खारनायनि टाउननि हारला मानसिफोरनि होंगो दोंगो बेबायदिनो गोबां खस्थ' मोनफैदों आरो गो गोदान आबहावाजों गोरोबलायनायावहा आरो बेराफारसेथिं जानाय लोंनायावहा गाव हारथिंनो संनानै जानांगौ। गाव हारसिंनो संनानै जानांगौ गोनां जायो। फारसेथिं फारसेथिंखालि लोगोफोरा गोदान गोदान जायो। रायज्लायनो लुबैयो सम सम मोना मोना जोंहाथ' गामि एरियायाव थायोब्ला नोंथ' मिथि मिथिखागौ जानांगौ मोना मोना बेरायनायनि इसे हाखु थायो जोंनियावहा बार जानायनि गोलोम बोथोरफोराव दा सिटि एरिया थानाय जों बिदि खालामनो हाया। सोरनिबा मेगननि नोजोराव नाङो। बा मालिकफोरा रुम भारा मा रुम भारा होग्रा मालिकफोरा ओंखारनाय लागै जोंखौ बादा होयो। बेनि थाखाय जोंङो थारनो हाया आरो माइन्डखौ माने ओ खर'फोरनि सान्नायफोरखौ माने जों सोरनि जोम मुै लाखिबाय थानो हाया आरो। बेनिखायनो माने जों आरो लोगोसे गोदान गोदान लोगोफोरजों मोनोब्ला जों गोसो साननाय फोरखौ फोथायनानै जों गासैखौबो खोनथाजोबनो हाया गोदान गोदान लोगो मोनज्लायनायखौ मोनसेनै लोगोफोर बेबायदि गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानांनाय बे थाखाय थाखो जायो आरो। सोरबाबा नोंखौ रागा जोंदों सोरबाबा गामि सिङाव थायोब्ला रागा जोङोब्लाबो दसेनि उनावनो निमाहा होयो नाथाय सिटि एरियाबो गुबुन जायगायाव थायोब्ला बेबदि नङा खेथि आरो गाज्रि जोंबा नोंखौ माबा मोनसे खालामगोन होननानै थांखि लायो। नङासैहोनबा? दा बेबादि बिदिनो नोंनि जायगायावबो जादों नामा? जेनेबा रागा जोंफ्लांनाय सोरजोंबा नांज्लायफांनाय। जादों नामा?
बिदिथ गैया।
हा?
बिदिथ' गैया।
एदि गैयाना?
औ।
दा जोङो बे गोजान दैआव थांहैनाय हिसाबै थांनाय हान्था मेलाया जेनेबा थांनाय फैलाया रुम माखासेयावनो गोजानावनो
खाथियावनो बिदिथ' गैया खाथियावनो दं आरो जों बेरायनाय जायाना बेबायदि आरो
उम। दा आंना आंना नैबे जों औ औ बुंलाय
दे नोंथाङा बुंग्रो
आंना जि जायगायाव आं थायो बेनिफ्राय एक किल' देर किल' मिटारसो आं सानफ्रोमबो सिटि बासजों थांनो गोनां जायो आरो । बे समनि जोबोद आंखाल जायो। मालाबा हाखु दाखुआव समफोर लियाव हाखु दाखु जायो। बिदिनो गोलोमनायजों खस्थ' मोनो आरो। दे बिथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन बुं दे।
औ। हेल'
औ।
औ। बिदिनो गावनि मा होनगोन? थांना थानायाव ओ सोरनिबा सासे जौगाथाय मा होनगोन बिदि सुबुं जानोब्ला जेनेब मा खालामनो गोनां
जों सासे थांना थानायाव जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय
औ
जोङो सिगाङावनो जोङो गियानखौ आरजिनानै लानो रोंनांगोन मोजां गाज्रि जों सिनाय लानो हानाय जानांगोन सोलोंथाइ गोनां जानांगोन सुबुङा सोलोंथाइ थायोबा जोङो गासैखौबो मोजां गाज्रि सिनायनो हायो मोजां गाज्रि सिनायनो हायोब्ला जों मोजांखौ लानानै गाज्रिखौ गार गोनां जायो जानानै जोङो जुदि जिउआव जों बाहायोब्ला जोंनि मेंनाय बानायफोरखौ बाहायोब्ला बेबायदिनो जों सासे जाफुंसार मानसि सुबुं जानो हायो आरो
औ
दा बिब्दिब्ला दिनै जों गोबां सावरायबाय नोंथांजों सावरायना मोजां मोनबाय नोंजों दा बे समावहा बाहेरनि थासारिफोरनि ननि थासारि आंनि रायज्लायनानै गोबां सोलोंनो मोनबाय मिथिनो मोन बाय जोब मोजां मोनबाय रायज्लायनानै बिदिबा जों कलखौ दोनथ'नोसै खोमान'
औ दे